खोनादों ना? औ आङो नोंथांनाव फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जोङो गोदोनि माखासे जों आदब खान्थि बाहायनानै ना हमनाय ना हमनानै जिउ खुंबोनाय बेफोरनि बागै सावरायनाय होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो सावरायजागोन ना नोंथां?
थांगौ दा जेन'बा नाहा मैया जोंहा जोंनि बर'आवनो दंखायो जेन'बा नाहा मैया थांनाय दा बर'फोरा बिदिनो जेन'बा गोदोनि समाव मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ बायनानै जा खामोन जोङो नाफोरखौबो जोङो जोंनि बबावबा दैमा बबावबा सारा बबेबा जाम्फै दंग' हाखर बिदियावनो सारनानै बोननानै सारनानै जेफोरजों सारनानै बिदिनो जायोमोन आरो दा जोङो बुंनो हायो जेन'बा ओ दासिमबो जोंनि बर'फ्रा बिदिनो जोङो नाफोरखौ जोङो दैमाफ्राव सारलाबायो आरो दा जोंहा नाहा मैया थांनाय होनोब्ला नाल' नङा जोंहा मैहुर खालामनायखौबो बुजियो दा गोदोनि दिनाव जोंना बर'फोरना बैसागु बोथोरानो जोंना नाहा मैहा बिदिंसो जाखादों मानो होनना बुङोब्ला बैसागु बोथोराव बैसागु बैसागो दानाव जेनेबा जोंहा ओ नाहा मैया थांनानै जोङो मोनबोनाय बे ओ माहोनो जेनेबा जोङो जा मोनबोदों मुवा बेसादफोर, जोङो बेखौ मा खालामोमोन लाबोनानै जोङो ज' रंजा बाजा जाफैयोमोन आरो दा बेखौ जोङो मोजाङै जोङो जाख'नो हायालाय जायो रंजायो दा बिदिनो लासै लासै मा जादों बेयो जोंना बैसागु बोथोराव जोंहा बियो सफैदों आरो। दा बिदिनो जोंहा नाखौ मारै हमो होमबा जोंनाव ना हमनायनि जोंहा गोबां माबा दङ खायदा आदब दङ जोङो गिबियाव मा माखौ लागोन आङो ना बोननायखौनो होनोसै जोंनि बर'फ्रा नाखौ जोबोर बोनो दासिमबो बोनो जोंनि गथ' गथ'आ बोनो बोननानै जायो आग्लायनायखौ फानो, दा ना बोननो थाखाय जोंहा मोन मा नांगौ जोंङनो बोरसि दान्दा नांगौ, बे दान्दाखौ जोङो औवा औवा थेरिनि दालायजोंनो जों बानायो आरो बेल' नङा जोंहा बेयाव नांगौ ओ पेरासुट। जा जों बोरसिखौ माबायाव खागोन बे पेरासुट नांगौ आरो जोंहा नां बावो जे ओ माहोनो बोरसि आरो। बोरसियाव जाय नाया अरथाब बोगोन बे आरो दा जोङो बेखौ खानस्रिजों बोनो। थालिर एम्फौजों बोनो जोङो बेखौ आरो मा ओम। जोंनाव दङना मा होनो ओ औवा औवा एम्फौ बा औवा बुरखानि सिङाव थायो आरो मोनसे एम्फौ बे एम्फौजोंबो जोङो बोनो आरो दा दा बिदिनो जोङो बोननाया जेनेबा जोङो बबावबा दंग'फ्राव दंग'फ्राव जोङो बोनो बे दंग'आव जों मारै बोनो होनबा जोङो खानस्रि खानस्रि हायबाय खानस्रि हायनानै जोङो बोरसिखौ दैयाव सोमहाब सोमहरबाय दा जोङो बिदिनो बोनो आरो दा बोन्नायाथ' बे जाबाय जोङो नाखौ बोनना मोनो मोननाया जों बुरजाखौनो मोनो दा बे जोंहा सारनायनि बागै होनसै दा जोङो सारनो जोंहा साराफ्राव बबा बबेबा जाम्फैफ्राव जोङो दैमाखौ आलि बारनानै थेस'यो आरो थेस'नानै मा खालामो जेब्ला दैया ओरैबो ओरैबो बोहैनाया बन्द' जागोन जोङो मोनसेथिंजाय सानानै जोङो मोनोनो दा मारैबो औ सारो मारै सारो होनोब्ला जोङो बाल्थिंजों बा गामलाजों बा बिदिनो जोङो सिलि बिदिजों सारो आरो दा जोंहा सिलि दङ मोनसे थिंनि बानायनाय जों बेजों। दा सारनानै जोंहा सारनाया मारै सारो जोङो सारै सारै सारगोन। ओमफाय जोंहा जेब्ला दैया रानगोन अब्ला बे दैया मा जायो। रानजोबोब्ला जोङो ओ। फारसेथिं जोङो फारसेथिंनिफ्राय जोङो उनथिंनिफ्राय जोङो हमहैयो आरो। जाहाथे नाया सिलि खबायाव सिलि बे सिलि माबायाव खबाव ज' जाफैथों होननानै। सिलिखौ बोनोबा जोंहा बे माबायावनो जेन'बा।
सारबाय थानाय जायगा बेयाव जमा जाफैदों होननानै जोङो उननिफ्राय हमो आरो। दा उननिफ्राय हमनो हमनो जोङो माबायदि हमो। ओ जोंहा मा जायो जेन'बा ओ बे। दै सारनायाव जोंहा माखासे जाब्राफोर माबा गुदुंफोर बिदि थायो नालाय। जों बे जाब्राफोरखौ बोखारनानै बा हाबुफोरखौ बोखारनानै जोङो। बे नाखौ जोङो मोनजोबो आरो। जोङो ना बेखौ सारनानै जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो सारो सारनानै। फानदोंबो फाननानै आरो जाबोदोंबो। बिदिनो आग्लायनायफोरखौ जोङो नाफामफोर देदों। दा बिदिनो आरो ना ना हमनाय जोंहा माबे सारनायनि आदबा आरो दंबावो। ओ बेथ' आखाइजों सारनाय जाबाय एबार दङ जोंहा ओ। खेवालि जेफोरजों सारनाय बा खन्था माराजों बोनाय दा जोङो खेवालि जेफोर जोङो लङाफ्राव सारो लङाफ्राव जोङो बेयाव बे जिया ओरैबायदि जायो जेनेबा गुलि थायो गाहायाव गोरा जानायनि अबा माबा जानायनि गिलिर जानायनि जाहाथे दैयाव मोजाङै गोदैयो दा बिदिनो जोङो बे सारनायजों जोङो गोबां नाखौ जों मोननो हायो दा बिदि आरो दंबावो जोंहा दैबानायाव बोनाय दै बानायाव जोङो घन्था मारा गिदिरजों जोङो बोयो जों बेयाव बोयोबा जोंहा गेदेर फिसा ना गासिखौबो जोङो मोनजोबो दा बिदिनो आरो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे नाहा मैया थांनायनि जोंहा आदब खायदाफोर दङ दा ना सारनाय बेल' नङा जोंहा जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मैहुरबो खालामो हाग्राबारियाव जेनेबा सेसा मै बेफोरखौ जों गोदो दाथ' जों ससां मैफोरखौ बारा मोननो थांला बेनिखायनो जोंनि सुबुंफ्राबो बे महिल खालामनायखौ गारबाय दा आं नोंथांनो फोरमायबाय जेन'बा ना संनायनि मोननैसो आदब खायदा दा नोंथाङाबा आंनाव माबाफोर फोरमायगोन नामा नोंथां
औ आंबो बिदिनो नोंथांनो फोरमायलांनाय बायदिनो बेखौनो ओ ओ गुसुङै फोरमायलांसै जे जों बर' हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो नाहा मैहा। थांनानै जाग्रा हारिखा बयजोंबो मिथिजानाय जे जोङो हाग्रानि गोबां ओ। मुवा बेसादखौ जानानै नागिरनानै जाग्राहोनानै जोंखौ मिथि जायो ओ जोङो बेजोंनोसो गोदोनि समाव मा होनदोंमोन ना नागिरनानैनो ना नागिरना जा फाननानै जायोमोन बेजोंनो जोङो सानसेनि जानायखौ जोङो सुफुंनो हायोमोन आरो गथ'फोरनि नांगौ खिनिखौ जोङो बेखिनि ना फाननानै मोननाय नो जोङो सुफुङोन आरो ओरैनोथ' जोो गोदोनि दिनाव बांसिन मानसि फोरानो हाग्रा बंग्रायावसो ना नागिरनो थाङोमोन जोंहा दङ जेरै खदाल लाङो गामला लांगोन सि लि लांगोन ओ जेखाय लांगोन बिदि आस्रा जे लांगोन बि दि लानानै ज' ज' थाङोमोन आरो हाजो ओनसोलाव ना नागिरनो जि हाजोआव दंग' दंला बायदिफोर दैया राननानै थायो नाफोरा ओ जि दै गिदिराव बारलांनो हाया बैफोर जायगाफोरखौ नागिर नागिर थांनानै बेफोराव सारनानै नाफोरखौ लानानै फैयोमोन आरो बिदिनो लाना फैनानै जोङो हाथाय बाजारफोराव बेलासिफोराव फानफैयोमोन आरो। गोदोनि समाव बिदिनो फाननानै ओ जिखि नि रां मोन बेजोंनो मोनानि जानाय बा गथ' बे फोरनि थाखाय नांगौ बेफोरखौ जोङो बायनानै ला थांनाय नुयोमोन आरो। बिदिनो जोंहा गोबां समाव जोङो बर'फोरखौ बिदि ओ सोलिबोनाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो जाय गा लायै जायगा बेफोर दासिमबो सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो दाबो नुनो मोनो गोबां मानसियानो ना बोननानै ओ बेखौ फाननानै रां आरजिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। नाफोरखौ जेरैबायदि ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बोनहैयो फोननानै जिबायदि लाबोयो बेफोर नाफोरखौ जोङो ओ बाजारफोराव फानफैब्ला बेनिफ्राय रां मोनो आरो जेरै जोङो ना बोननानै मोननाय होनोब्ला जेरै जोंहा ना ना गोरि नास्राय ना सिंग्रा बिदिनो गुबुन गुबुन नाफोरखौ जोङो बोननानै लानानै फैनो हायो आरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो बाजाराव फानोब्ला बेनि ओमफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जि ना जोंनि लकेलाव जि बांसिनानो माखौ ना मा नाखौ नाखौ मोनो होनोब्ला जोंहा नास्राय ना गोरि ना आरो बिदिनो फिथिख्रि ना मावा बालाबोोथिया बेफोरखौ जोङो बांसिनै मोननो हायो आरो बिदिनो गामि गफायावबो गामिनि आइजोफोरा जेखाइ खबबाय लानानै गामि सेर सेरनि दंग'फोराव गुरला बायनायखौ जोङो नुनो मोनो। गाग्रोम गाग्रोम गुरो ज' ज' गुरो बेयाव गो आइजोफोरा रंजा खुसियै मिनिग्लाबलायनानै जोङो ना गुरनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जि बेफोरो गोदोनिफ्रायनो जोंहा सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। आरो बियो दासिमबो सोलिगासिनो आरो बिदिनो टाउन सोहोर ओनसोलाव बेफोर बेफोरो गोमालांनो हमबाय नाथाय गामि ओनसोलाव बेफोरो दासिमबो सोलियो आरो। जोंहा जिे जमा जमा ना गुरलायनाय एदावलायनाय बेफोरो आरो गथ' गथायफोराबोथ' ओ गोदोनि समाव मा खालामोमोन ज' ज' लोगो जालायनानै ओ दैबा थेलाबायनानै जमा जमा सारनानै नाफोरखौ रानलायनानै लाबोयोमोन। बेखौनो नाफोरा राननायाव समान गोलैयाब्ला ओ दावराव जालायोमोन नांलायलायनाय जा जालायोमोन आरो गोदोनि समाव बेफोरखौ जोंबो गोदो मोनबोदों आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा ना हा मैहा थांनायजों जोंहा बर' हारिया गोथौ सोमोन्दो दं आरो बिदिनो दा जि जोंनि समाज बेबो एसे सोलायनो हमबाय आरो मानसिफोरनि साननाय हनायाबो सोलायबाय बेखायनो जोंहा बे बेफार फालांगियावबो एसे सोलायनाय फैबाय आरो दानिया जों बेफोर ओ नाहा मैहा नागिरनायखौ खौ इसे गारनानै जोङो जि ओ गुबुननि फुख्रिनिफ्राय बायस'नानै लाबोनाय बे बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो फायखारि हिसाबै फानफैनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै ओ बेफोरावबो जोंहा रां आरजिनो हायो आरो फायखार जानानैब्लाबो नोङो ओ सासे मानसिनिफ्राय एसे कम बेसेनाव बायनानै लाबोदो बेखौ नोंथाङा बाजाराव एसे ओम दामाव फानफैयो नोंहा बेनिफ्राय एसे मुलाम्फा जागोन आरो बिदिनो गोबां मानसिफोरा ओ खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां मानसिफोरानो दाउ बेदर दाननाय ओ अमा बेदर दाननाय बिदियाव ओ मुखुबसै आरो जे ओम नाहा मैहा थांनाय हाग्रायाव ना हमहैनाय बेफोरखौ ओ गारनो हमबाय आरो आरो बे खौ जि हाग्रायाव नाहा मैहा थांनाय बेफोरो दानि समाव जोंहा आयेनारि बेरेखा जासै आरो जि हाग्रायाव थांनानै ना हमना लाना फैनाय बियो आयेननि बेरेखा जासै बेनिखायनो मानसिफोरा ओ गुबुन ओ लामा लाबाय आरो जि ना नाहा मैहा थांनायनि सोलाय जोङो ओ जायगायावनो दाउ बेदर अमा बेदर ओम फुख्रिफोरनि नाखौनो जोङो ओ फाननोसै बिदि ओ साननाया फैनानै दा बेफोरो सोलाय जोब्बाय आरो मानसिफोरनि ओ साननाय हनाया नोंथां ओथ' जोंहा इदि जों सानैजों जि ओ गोदोनि ओ दानि जि नाहा मैहा थांनाय बेजों संसार जाबोनाय बेखौ सावरायनाया बेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां
अ नोंथां
औ अब्ला जों मोन
औ नोंथां जागोन दे
दे अब्ला